औ नोंथां औ नोंथां खोनादों।
होमबा जोंहा मोनसे आयदानि सायाव रायलायनि। ओ जायनाखि ओ गेलेनाय होनो नङा होमबा। स्पर्टस औ होनबा आं एसे जागायग्रोनोसै।
औ जागोन दे नोंथां जागायदो।
औ दा जोंहा गेलेनाय होनोबाथ' जोंहा मोनसे ओ देहा थाजिम लाखिनाय आरो देहाफोरखौ फ्रात-फ्रिट लाखिनाय मोनसे मोजां मोनसे एक्सारसाइस नङा ओमबा बियो? होनबा जोंथ' ओ बुंनो थाङोब्ला जों बयबो सुबुं माहारिया गेलेनायखौथ' गेलेखायो नङा होमबा?
औ नोंथां।
दा बे गेलेनाया मारै होनबा ओ ओरैनो गेलेनाय जेनेबा लोगोफोरजों ओरैनो गेलेनाय बेफोर थायो आरो बादायनाय गेलेनाय थायो। नङा होमबा?
औ नोंथां।
औ आरो बादायलायनो गेलेनायाव जोंहा बहुद ओ बान्थाबो मोननाय जायो। नङा होमबा?
औ नोंथां औ।
औ दा जोंहा उन्दै-उन्दै समावहाय माने ओरैनो गेलेनायखौ बांसिन गेलेयो आरो। दा जोंहा ओरैनो ओरैनो गेलेनाय होनोब्ला जोंहा बिदिनो ओ होसोलायनाय दं नङा खै गेलेनाय ओ सिखाव पुलिस गेलेनाय। नङा होमबा? आरो दैयाव दैयाव बादुंगा गेलेनाय। नङा होमबा? बेफोर बेफोर दङ आरो ओरैनो ओ जोलुर गेलेनायबो गेलेयो एफा-एनै। नङा होमबा? दा उन्दैफथ' बांद्राय गेलेनो हाया नालाय। दा बेफोरबादि गेलेनाय जोंना ओरै- आजिखालि बाजार ओनसोलावबो गेलेग्रा मोनो। नङा होमबा? बेफोरजों गेलेयो गथ'फोरा औ ओमफ्राय दाना गिदिरफोरनि गेलेनाय होनोबा जोंहा बांसिन मा नुयो ओ फुटबल गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय। नङा होमबा? औ ओ भलिबल गेलनाय। दा बेफोरखौ नुनो मोनो आरो दानि जुगाव आरो गोदोनि गेलेनाय होनोबा जोंहा मा होनो ओ बाथा गेलेनाय। ना मा होनोमोनलाय? औ बाथा गेलेनाय, मार्बल गेलेनाय, नङा होमबा खिखर गेलेनाय। आरो खै गेलेनाय। नङा होमबा?
नंगौ नोंथां।
बेफोरबायदि दंमोन आरो।
नंगौ नंगौ।
जोंहा बांसिन दा मा होनो होनोबा जोंहा बांसिन ओ गेलेनाय होननानै को उम मिथियोबा जोंहा बांसिन क्रिकेट होन।
औ नोंथां औ नोंथां।
औ ओमफ्राय बिनि अनगायै मोनसे दङ जोंहा दा मुंदांखा जाना दङ, ओ खमलायनाय गेलेनाय नङा होमबा, औ दा खमलायनाय गेलेनाया जोंहा मोनसे ओ बर' हारिखौ सिनायथि होनो हाबाय खमलायनाय गेलेनो दा खमलायनायखौ लानानै जोंङा, बर'फोरा गुबुन गुबुन जायगायाव खमलायनायखौ देखाय हैबाय आरो माबायदि खमलायनाय माबादि नेम खान्थिफोर देखायबोबाय माबायदि गामसा गाननानै मा बायदि, थिखोलायनांगौ बामनानै थिखोलायनांगौ नङा होमबा
औ नोंथां औ
बेफोरनि जोहै माने बर' हारिखौ माने बहुद जायगायाव मिथिबाय आरो दा औ बैसिनाबो माने बर'फोरनाबो माने गेलेनाय दङ बहुद रोखोमनि नङा होमबा, खालि फुटबल क्रिकेट ल' नङा होननानै मिथिबाय आरो दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला बे बादाय खमलायनाया मोनसे मोजां जानानानै दङ, दा बर' सेंग जोंनि लाइमोन बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा गोबां बाहागो लायो दानि जुगाव,
नोंगौ नोंथां
ओ बैसागु फोरबो होन बावखुंग्रि फोरबो होन बेफोराव बेफोरावबो देखायफैनाय नुनो मोनो जों नङा हबा ओमफ्राय गुबुन गुबुन हाद, जेरावबो देखायहैयो आरो जोंहा दा दाथ' मिथिगौ नोंथाङा, दा गेलेनाय होनोबा फुटबल दं नङा होमबा,
औ नोंथां औ
बल' जोंहा बर'फोरनिफ्राय जोंहा गोबां मानसिफोर थांबाय ओ हलिचरन होन दुर्गा, दुर्गा दास बर'मोन नङा होमबा,
औ नोंथां
दा बिसोरो माने जोंनि गेलेनायखौ माने बुहुद सिनायथि होबाय आरो माने, बर'फोराबो गेलेनायाव बुहुद दाउ होगासिनो दं होननानै नङा होमबा दा बिसोरो बिसोरो न'खर सालायनोबो हाबाय दा नङा हाबा गेलेनानै नङा होमबा माने गेलेनाया बुहुद माने ओ न'खर सोलिनायावबो हेफाजाब होबाय नङा होमबा दा बिथांमोनखौनो होन बिसोरो, गोबां गिदिर गिदिर जायगायाव गोबां गिदिर गिदिर खेला गेलेनो मोनबाय,
औ नोंथां
आरो आरो जोंनि, जायगायावबो बुहुद मुंदांखा मुंदांखा जानो हाबाय। दा बेबादिनो जोंहा बुहुद गेलेनायफोर दङ। दा बेफोर गेलेनाय माने देहानि थाखायबो मोजां जायो। गेलेबा नङा होमबा,
नोंगौ नोंथां
था देहाया थाजिम थायो गेलेबा आरो बिनि अनगायै जोंहा मोजाङै, गेलेयोबा गोजौ थाखोसिम थांनानै बान्थाबो गोबां गिदिर गिदिर बान्थाबो मोननो हायो। नङा होमबा दाजों, दा जोंहा बुहुद दङ दा जोंहा। बर'फोरनिफ्राय मोनसे दुरां कापखौ मिथिगौ नोंथाङा?
औ नोंथां औ,
मोनसे गिदिर जोंना मोनसे खेला जायो जायनाखि ओ ओ जायनाखि बाहाय जोंहा बड'लेण्ड एफ सि मोन ग्रुप, दङ नङा होमबा बर'फोरनि औ, बिथांमोनाबो बुहुद समाव माने बाहागो लाबोबाय फुटबल गेलेनायाव, जोलुुर गेलेनायावन नङा होमबा, औ दा गेलेनायाव माने ओ दावगाबोगासिनो दं आरो नङा होमबा, ओमफ्राय गोजाम जायनाखि गेलेनाय बेफोरखौबो एसे लाफाबा मोजां जायो नङा होमबा,
औ नोंथां,
खै गेलेनाय नङा होमबा,
औ नोंथां
ओ गेलेनाय बहुद गेलेनाय दं आरो गोजाम गेलेनायफोर औ बाथा गेलेनाय बेफोरखौ माने लाबोफाबा मोजां जायो जोंहा बेफोर - बेफोर गेलेनायखौ ओरैनो जोंहा ओ बैसागुफोरावल' नुयो बैसागु फोरबो गेलेनायफोरावल' नङा होमबा जेरखम दुरुं बोनाय थालिर बिफां गाखोनाय नङा होमबा- बेफोरखौ जोंहा बैसागु फोरबोखौल' नुनाय जायो नाथाय बेफोरखौ जोंहा ओरैनो अ गुबुन दिनफोरावबो माने- आलदा दिनफोरावबो माने गेलेयोबा मोजां जायो- होमबा जोंहा जोंहा मोनसे जोंनि बर' जाथिनि गेलेनाया थांनानै थाबाय थागोन नङा होमबा?
औ
औ होमबा नोंथाङाबो एसे खोन्थाहरदो माबाफोर मा मा गेलेनायफोर दङ आरो मा मा मुलाम्फा जायो? औ नोंथांखौ
औ नोंथां दा नों औ नोंथां जोंहा थांना थानायाव गेलेनाय बेफोरो माने बेखौ नांखागौ आरो लाखिनांगौबो। गेलेनाय खारनाय बारनाय नङा हबा दा जोंहा नुबोखादों गोदो गोदाय आबै आबौनि समनिफ्रायनो गोबां मानिे गेलेनाय माखासे गोदो गोदायनि जुगनि माने गेलेनाय नेमखान्थिफोर जोंहा दङ नङा होमा नोंथां जेरै उन्दै फोरनि गेलेनाय गेदिरफोरनि गेलेनाय बेफोरबायदि आरो आं ओरैनो जोंनि ओनसोलफोराव गेलेनाय नायनि खोथाखौनो रस आं जेरै ओरै हारिमारि लेभेलाव गेलेनाय बेफोरखौ आं होन बुंला नोंथां जेरै जोंहा गामि ओनसोलफोरावनो जोलुर गेलेनाय बा क्रिकेट गेलेनाय- बा जोंनि जोंहा स्कुलफोरावहाय उन्दै उन्दैफोरा फरायसालिफोरावहाय माने जेब्लानाखि क्लास जाथ'वा अब्ला ज' जिरायनानै- मे मा खेला गेलेयो ग खेलाफोर गेलेयो जेरै आइस बैस होनलायनाय हाखर खिखर जरला खै बेफोरबायदि मानि गोबां मानि खेलाखौ गेलेयो आरो जोंनि उन्दै सुबुंफोरा- उन्दै मानसिफोरा थिग बिदिनो जोंहा जोलुर जे मोनसे गोदोनिफ्रायनो मुंदांखा जोंहा बेयाव माने नोंथां गोजौ लेभेलाव नङाबाबो बेयावनो गामि ओनसोलफोराव नङा होमबा नोंथां? जेरै जोङो अबे अबा सोरबा फैसानि बादि नाङो सोरबा दाउनि- सोरबा हांसोनि सोरबा बोरमा बा सोरबा अमानि नाम आरो आथिखालावथ' जोंहा गोलोम बोथोरनि समाव गोबां मानि जोलुर बादायलायनायखौ नुनो मोनो आरो गामिजों गामियावहाय नङा होमबा‌ नोंथां? जे मेटस लाखिनानै औ नोंथां जेरै औ नोंथां जेरै जोङो मोनसे गामियावहाय जेन'बा मोनसे क्लाबा हमना लादो जायनाखि जाय हानजाया देरहागोन बे हानजाया जिबा केजि आरो जाय हानजाया माबायाव जेनैगोन फाइनालाव बिथांमोना ओमा बिदिनो स्नि केजि बा द' केजि गावनि हिसाब लानानै आरो न' बारथां बेफोरबायदि मोनसे बादायलायनाय होयो नङा होमबा नोंथां जेरै बेवहाय गोबां जेरै- दाइनथा टिम बेफोरबायदियाव मोनसे दङ दाइनथा टिमा मानि सानसेयावनो फोजोबो खेलाखौनो होमबा नोंथां?
औथां औ
औ आरो मोनसेया जाहैबाय मोनसेया मानि लिमिट गैया आरो नों बिसिबां माबानो खालामनो बेसिबां गेलेनो माने माबा लाफिननो हायो जयेन जायै जायो गेलेफिन फिनो हायो बिदि बेफोरबायदि खुंनायखौ जों नुनो मोनो आथिखालाव बावनोसो हमबायसै जों आरो -
औ औ नोंथां।
जेरै दा जोंहा बेफोरबायदिनो गेलेयै गेलेेनानै गेलेनानै मानिे गुबुन मोनसे टिमा गुबुन मोनसे टिमखौ फेजेनबा जाय जेनदों बे ओंखारलांबाय नङा ह्बार आरो जायनाखि देरहाबाय बे देरहानाया बै गुबुन मोनसे हान्जाजों गेलेनानै देरहाबोनाय जायो आरो अब्ला नोंबो जों देरहानाय आरो बै देरहानाय मोननैजों मानि मोनसे माबा जाबावो आरो गेलेबावो दाबावो जाय जेनो औ नोंथांाव आरो बिसोरो देरहायै देरहायै माने देरहालांबाय थानांगोन आरो जोबनायाव माने मोननै टिम थाहैगोन जाय मानि जेलनाय आरो देरहानाय मानि बिसोर प्राइजआ दंखासै आरो नोंथां नङा होमबा औ जाय नो बे खमसिन मोनबाय जाय देरहायो बे फस मानि देरसिन खोथाखौ मोनसै आरो बेफोरबायदि नङ होनोमबा
औथां
बिदिनो गोबां दङ जेरै माबाफोरबो दङ ट्राइबखारबो बेवहाय जोंहा सोरबा माबा लानानै मुं लादो फैसा होदो जोदो नङा होमबा नोंथां औ बेफोरबायदि मानिे गोबां दं आरो जोंहा बर'फ्राव बलखौ माबोरै माबोरै गेलेयो जेरै सैमा खेला होलायनाय गेलेयो बल खौबो बेफोरबायदि जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय गेलेबोनाय दङ आरो जोंहा आरो बिदिनो गामि ओनसोलावथ' नुनो मोनखायो क्रिकेटबो गेलेयो
औ नोंथां
दे जोंहा उन्दैफोरनि गेलेनाय होनोब्लाथ' जेरै थाखोमालायनाय जायखौ जों थाखोमालायनायखौ फिरित फारत होनो जोंनिजों आरो गुबुन गुबुन जायगायाव माने बेखौ गुबुन गुबुन मुंफोर होनाय दङ आरो नोंथाङा होमबा दा जोंहा बिदिनो नोंथां जोंहा गासैबो गेलेनायफोरनि मुंखौ मिथिजोबाबो जानो हागौ जोंबो देरनानै दा माने उन्दै समाव माने जों गोबां गेलेबोदोंमोन बेफोरबायदिनो दा नोंथां जोंहा समाबो जाबायानो बेखायनो आङो नोंथांखौ जेनाखि नोंथांमोननि ओनसोलाव गेलेबोनाय बेफोरनि सोमोन्दै मा मा गेलेयोमोन बेफोरनि सोमोन्दै आङो फोरमायना होबाय आरो आंबो नोंथांनो माखासे जोंनि ओनसोलफोरनि माखासे गेलेनायफोरखौ मानि फोरमायना होबाय दा बेखै ना नोंखौ नोंथांखौ गोजोननाय जासिबाय आरो नोंथां औ नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै नङा हा नोंथां
नोंथां दे दोनथ'सै
औ